औ आंनि माथोआ थांदों दा नोंथांनाव औ मा खालामबाय दं नोंथां दा
आं दाबो नै एसे रेस्ट लानानै दङ दंनायालाय बे गोलोम बोथोरबो नालाय गरम जादों एसे बोथोरा औ बे फेन थेन लानानै दङ आङो
ओं ओं
आदसा नोंथाङा मा खालामगासिनो
आंबो गरमनिनो नै फांखा सिङावसो जनानै ओरैनो रेस्ट लागासिनो
दे मोजां दे होमबा औ
नोंथाङा ओ खबरफोरा मोजां दा
खबरा मोजां आंनिया नोंथां
उम उम उम औ दंथ'यै दे दा सान्दि
औ औ औ गरम बोथोरा औ औ
उम
जेनबा जोंथिं दा कल हरनायनि जाहोनखौ बुंनोसै होनबा ना नोंथां बे जेनेबा जों सावरायनो नागिरनाया जाबाय जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नङा होमबा
औ औ औ होनबा बिथांखौ आं मोनसे एसे ओ माबा सोंनो सानदों बिथाङा जानायाव ओ माखौ साबसिन माने गोथावसिन मोनो
आङो गोथावसिन मोननाय होनब्लाथाय माबाखौ गोथावसिन मोनो बोरमा बेदर जाना मोजांसिन मोनो आङो
उम उम
औ एकदम फुरा मोजाङै संनांगोन आरो
औ औ ओमफ्राय ओरैनो बोरमाखौ मा मा स्टाइल एबा मा मा रोखोम रोखोमै जाजायो जेनोखि आलुजों जाजायो आरो बेलेग डिसेस जाजायो माने बेलेग मैगंजों जाजाबावो नामा
अ बोरमाखौ आलुनि बादै माबाजोंबो जाजायो जेनेबा बेहाय बिलाहि थिलाहि होनानै मर मथटरफोर होनानै बेजों जाजायो आरो
बिथाङा बेफोरनि गेजेराव बबेखौ साबसिन मोजां मोनोबा
आं बे जेनेबा बिलाहि होनानै मथर होना संबा मोजांसिन मोनो आरो आलु माबाखौ बे बोरमाखौ जानो बिदि आरो नोंथांनि ओरैनो मोजां मोनफिननाय आदारा मा आदार माने
ओरैनोथ' आंनि मोजां मोननाय जानाय खाजिया माबायानो अनलाजों दाउ
अनलाजों दाउ औ औ जेनेबा बे अनलाजों दाउखौ जेनेबा बोरै सङो
आंथ' इमान मोजाङै खोन्थानो हायाबाबो आं एसे खो नाजानिसै अनलाखौ जोङो मायरंखौ ओ सोमग्रोना लायो दसेनि थाखाय ओ एसे ओ माइरंखौ सोमग्रोयो जों आं मिथिनाय बायदिबा माइरंखौ सोमनायनि जाहोनानो जाबाय माने माइरंआएसे रुइनायनि गुरै जानायनि ओमफ्राय बेखौ ओ खायसेया दिंखिजों देयो खायसेया उवालजों देयो खायसेया आरो दानि जुगनि बायदिसिना माने मिसिन बुस्थु ओंखारबायनाा ग्राइनडारावबो देयो औ बिदिनो पाउदार खालामना लाबाय
औ
खालामनानै बिदिनो दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौबाय गोदौ होनोनानै इयाव बे पाउदारखौ होयो आरो बेयाव गुन्द्राखौ ओं औ गुन्द्राखौ होयो ओं ओमफ्राय बिदिनो बे गुन्द्राखौ खौ होनाय लोगो लोगोनो बै जि दै गुदुं बियो माने गद गथा जायो आरोना माने बुस्थुआ गथा जायो ओमफ्राय बेयावनो जों साइदआव जोङो जेनोखि दा अमाजों जानो हायो दाउजोंबो जानो हायो ओमफ्राय दा जों बबे मोनसेखौ जायो जोंनि
बेखौ अनलाखौ नाजों जानो हायोना हाया
नाजों जानायखौ खोनायोबा ओआंनि साननाय बायदिबा नाजों जानाया एथ'बो गोथाव जानाय नङा मानोना अनला बुस्थुआ एसे गथा जायो दाना
नंगौ नंगौ औ
खोनादों खोनानाया
आंबो खोनादों खोनानायालाय जायो होननानै खिन्थु आं नाजों जाफेराखै आरो आंबो औ औ
जायखिजाया दाउखै एवफ्रामना लाबाय
औ
एवफ्रामना लानानै ओ ओरै बे गोदौबाय थानाय बे गथा ओंख्रियाव दउ होना होयो आरोना मोनहां मोनहांआव ओमफ्राय बिदिनो माखासे होनो गोनां मस्लाफोर फ होबाय ओ फोनानै ओमफाय इदिनो मोनहां मोनहां जाबाय ओमफाय ओ मोनबायानो दे ख
बिदि औ बेखिनि आरोना बेनिफ्राय अनलाखौ खारै होयोना थाव होयो बेहाय अनला ओंख्रियाव
अनलायाव थावथ अनलायाव थाव होनाय जाया मानोना फास्टआवनो दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव ओम बे अ ओ माइरं गुन्दैखौ होखानाय जायोना
नोंगौ नोंगौ
ओमफ्राय जेब्ला बे बेदरखौ एवफ्रामनाय जायो
औ औ
बैयाव बेदरखौ एवफ्रामनायाव थाव नांगौ जायो ओफ्राय नाथाय ओ अलानि मे मेन बुस्थुआनो जाबाय खारैआनो खारै गैयाबा अनलाया जाया
नोंगौ नोंगौ औ औ खिन्थु आं बे खायसेखौ थारमाने खारै होआबासि बिदिनो संना जानायबो खोनादों आरो बे जेनेबा आ मा होनो जेनेबा अनलाखौ बे खा जेब मा होनो बेखौ थाइगिर थाइगिरजों जानाय खोनादों
औ औ औ औ जाजायो मानोना ओं
नाथाय बेहाय खारै होनाय खोनाफेराखै
औ औ माने ओ बियो थाइगिरा जाहैबाय गोखै बुस्थु ना ओं आरो खारैया जाहैबाय ओ मोनसे ओ बेस माबा सरि ओ गोखा टाइप जाहैबाय नालाय ओ माने जाय माने सरि ओ माने जे नांजाबलायबा माने देहानि थाखाय मोजां नङा ना
माने फिनजाथाय जायो आरो ना फिनजाथ होनना बुङो जानांगौ बेखौ औ माने बे खारदैजों गोखैया जेनेबा उल्था आं मिथिनायाव उल्था आरो जेनेबा खारैया गोख गोखैजाया माबा गोखा जाहैबाय बिनिफ्राय आरो गोखैयाथ गोखै जाहैबाय ओमफ्राय बे मोननैजों नांजाब लायबाथाय बेफोरो मोननैनिबो गुना थाहैया जाहैबाय आं मिथिनाय आरो खारैनिबो गुना थाया गोखैनिबो गुना थाया बेखायनो आं थिनोनो बे मोननैखौ ज‌ लागायनानै सङा आरो मानसिफोरा ओम ओंख्रिया खिन्थु बे औ औ
साननायावथ आङो खारैजों साबसिन गोथावखौ जायोबाय
नोंगौ नोंगौ नङा आंबो बे खारैजोंनो गोथावसिन मोनो मोननायालाय ओमफ्राय आं बे आरो बे सबाइ खारैजों ना बे ओ अमा बेदर नङाबा दाउ संबा मोजांसिन मोनो आरो आं जेनेबा बेखौ संनाबो संनाबो जानो रोंगौ रोंनायालाय
औ औ बिथाङो एसे फोरमायदो दे बोरै संनाय जायो
औ औ बेे जेनेबा सबाया मोननै रोखोमनि थायो जेनेबा मालाबा बे सबायाव सबाइखौ गावख्लाखानाय जेनेबा हुख्रेमखानाय सबाय मोनो आरोम माला दखानाव बायनाय आरो जों जुदि नआव गैयाबाथाय बेनिफ्राय आरो गथा हुख्रे जायखौ हुख्रेमा खिन्थु बे हुख्रेमैया गोथावसिन जायो आरो संनो मानो गोथावसिन जायो खारना बे जाहैबाय जाहोना बे जाहैबाय जे नों गथा सबायाइखौ बायना लाबोबाय गिबियाव बेनिफ्राय बेखौ ओ बे सा रायाव बा जायखिजाया एवग्रायाव गोरानै एवग्रोना लाग्रोनांगौ आरो सबायखौ गथा सबायखौ ओमफ्राय एवखांना लानानै जि मोदोमबाय ओमफ्राय बेखौ होख्रेमबाय जेनेबा ओम जेराव हुख्रेबनो हायो उवालाव हुख्रेबनो हायो बा बे बि फिदिंग्रा अन्थाइ थायोना बेहाय होख्रेमनो हायो ना ग्राइडाराव ना हुख्रेमनो हायो जायखिजाया आरो बे जेनेबा दालि बायदि खालामना लाबा बेखौ ओमफ्राय बेखौ गिबियावहाय जेनेबा जों दै होनानै खारै होनानै बेखौ गोदौहोग्रोबाय आरो
जेनेबा आगोलनि दिनावथ' जेनेबा बेदरफोरखौबो डायरेक्टै होयोमोन बे आ मा होनो दाउ बेदर बा अमा बेदरखौ डाइरेक्टै होना जायोमोन बा ना गोरानजोंबो मालाबा जायो सबायाइखौ बेनिफ्राय जेनेबा दा आं संनाय स्टाइला ओरै सङो आरो जेनेबा सबाइ दैखौ दै होनानै गोदौहोग्रोबाय बे गोदौै दैयावहाय माबा होबाय मा होनो बे खारैखौ होबाय बे गोदौनाय सबाइयाव खारैखौ होबाय ज जेब्लानिया बे गोदौबाय थाबाय खारै होनानै अबानया बेहाय सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिनो बानलु बेनिफ्राय जेखिनि मस्लाफोर होनांगौ जेरैहाय खसे आलौ नायबाथाय आरोबाव बे जाथि सालक होननाय बा जाब्रां बा जिरा बैफोरखौ होफाबाय आरो देनानै ओमफ्राय देखांनान जेनेबा जोंनिया दानि जुगनि नालाय जों मा खालामा बै अमा बेदर बा दाउ बेदरखौ थावजों बरियानो बे सामब्राम गोजा फुजा होना लानानै एवना लाबाय ओमफ्राय एसे जेनेबा बेदरा एसे जाथिथि बा गोजा जाहां जाहांजासिम एवखांनानै बेखौ बे गोदौ सबाय थानाय स होना होनांगौ आरो होना होनानै बे दा बै दाउ बेदर बा अमा बेदरखौ एवफ्रामनायावनो एसे संख्रि होना लाग्रोबा मोजांसिन जायो आरो जेनेबा बेनिफ्राय बे हाल्दैबो एसे होबा मोजांसिन जायो बेखौ होनानै बे गोदौबाय थानाय सबायाव बेदरखौ होनो हाब होना होनानै आरोबाव बे बेदरखौ जेनेबा होखांनानै मा खालामबाय बेखौ खोबना होनांगौ आरो सबबायखौ द थिहाय खिन्थु बारा गोबाव खोबबाथाय बे गोदौफ्लायगोन आरो गोदौफ्लायगोन बे सारायबा जायखि संग्रा बेसादनिफ्राय गोलैगोन आरो सबाया बेखायनो दसेल' खोबनानै बेखौ बोखारनानै मजांहै गोदौ होनोनानै जेनेबा जोंनो नोंनो जिमानखिनि नांगौ बेखौ रानहोनानै संख्रिखौ होनानै संख्रि होथारनांगोन न संख्रि होआब्लाा ओंख्रि जानाय नङा बेनिफ्राय संख्रिखौ मोजाङै होनानै नांनायसेबां होनानै आरो जोबनायाव मोनां मोनां समाव बे गंगार दुन्दिया नामा होनो बेखौ होबाय बा दधुन्दियाखौ होबाय होमबाथाय जार माने बे मोदोमनायबो फैबाय नालाय अब्लानो सबाया जाथावथाव जायो आरो
औ औ ओरैनो नोंथाङा अमाजोंखौ साबसिन जायो बायदि मोनदोंना दाउजोंखौ साबसिन जायागोन बदि मोनदों
आं खिन्थु दाउजों मोजांसिन मोनो जानो
औ औ
लकेल दाउजों न'आव फिसिनाय दाउजों जानो मोजांसिन मोनो आरो आंङो उम
ओरैनो नोंथाङा दाउखौ खौ गोखै बुस्थुजों गोथाव मोनो नामा ना जानो
नो मोन जा मोजां मोनो मालाबा दाउखौ बे औवा औवा मे नि आसार जेनेबा औवा मेवाइनि आसार बानायनाय गोखैजों मोजां मोनो नङाब्ला बे मालाबा मैथाजों जान मोजां मोनो दाउखौ मालाबा बे थाइ फैथखा गोखै बिलाइजों जाना मोजां मोनो मालाबा बै सिंग्रि गोखै सिंग्रि मोखि नामा होनोम बेखौ बेखौ जानो मोजां मोनो बिदि आरो बिदि गोखैफोरजों जानो मोजां मोनो दाव बेदरखौखौ
नोंथाङा ओरैनो औ दि दानिखायनो खांबाय नोंथाङा औवा मेवाय औ मा मेवाया जानाया माबाफोर देहानि थाखाय गुनफोर दं नामा नोंथां?
औ औ आं प्रटिन दं होनना मिथिदों आरो उम बेखायनो बेखौ देहानि थाखाय जाजायो होनना मिथियो आरो जेनेबा बेहाय बिनिफ्राय खायसे भिटामिन जेरै ए भिटामिन बेनिफ्राय बेहाय सि भिटामिनबो थायो होनना मिथिगौ आङो।
औ
बिदि आरो औ औ ओमफ्राय होमबा नोंथां जोंनिया औ औ औ औ औ
आं मिथिनो मोनि खोथाखौ नोंथांनो मिथि जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ दे होमबा नोंथां